अ
औ खोनाबाय नोंथां
औ खोनादों खोनादों हबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ
औ जोंङो माने जोंङो बे आबहावा रैखाथि होनायनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ औ जों आबहावाखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ
औ
होमबा आं एसे फ्लायग्रोनोसै
औ
उम दख आबहावा होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ मानोना जों सुबुं जिउ एबा जिउ गोनां बेसादफोरा जोङो आबहावा एबा बारहावा बा अक्सिजेन गैयाब्ला जोङो थांनानै थानाया गोब्राब जायो बेनिखायनो जोङो आथिखालाव जों सानफा एफा साननि बिदुंफोरखौ जोङो बांबोनायखौ जों नुनो मोन्दों बा गोबां गुदुं जानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो लोगोसे जोंनि बारहावायाबो बा आबहावायाबो गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंनि हां लानाय नि बेलायाव जोङो एसे माने जेंना सोमजिदों आरो दा बेफोरखौ होबथानोब्ला जोङो गिबियावनो बेफोरनि होबथानाय राहा होनोब्ला जोङो गिबियावनो बिफां लाइफां गायनायनि स फारसे जो गोसो होनांगोन बा जोङो नोजोर होनांगोन लोगोसे जोङो बिफां लाइफां दानफायनाय बा हाजो हाला जोङो हाग्रा बंग्रा सिफायनायफोरखौ जोङो संरैखा होनांगोन बा जोङो होबथानो नांगोन दा बेफोरबायदि खालामोब्ला जोङो जोंनि बे बिदुं दुंनायाबो एसे खमायलांनो हमगोन बा जोङो बेनिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो आबहावा गुबनायाबो माने थाब थागोन आरो बेबायदिनो लोगोसे जोङो बेनि अनगायैबो माखासे गाज्रि गाज्रि जोङो उखुन्दै गहोनाय बा गाज्रि मुवाफोरखौ जोङो सावनानै होनाय बा गाज्रि मुवा गेस मोनामनायफोरखौ जोङो ओ दिहुननाय बे इन्डास्ट्रिफोराव औ बेफोरबायाददि बांद्राय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि व जोङो गाज्रि गाज्रि मुवा बानायनाय बा मोनाम मोनामनाय गेस बानायनायफोरखौ जोङो खमायनो नांगोन बा होबथानो नांगोन अब्लानिया जोङो जों जोंनि आबहावाखौ जों रैखाथि खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो आरो जोङो हा गुबुंनाय खौ जों होबथानोब्ला जोङो रासायनारि माखासे हासार एबा आ मुलिफोर जोङो एम्फौ फैथैग्रा फोथैग्रा मुलिफोर बाहायनायखौ जोङो खमाय नांगोन बा जोङो बाहायनायखौनो जोङो गारनो नांगोन बिनि सोलायै जोङो अर्गेनिक माखासे हासारफोरखौ गोबोरखि हासार बोरमानि खिफोरनि हासार बेफोरखौ जों बाहायनांगोन लोगोसे जोङो बिफां बिफां बिलाइ बा बिगुर रोदानिफ्राय जोङो माखासे बि एम्फौ ओंखारग्रा मुलिफोरखौ जों बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बानायनानै लानांगोन बा बेजों बानायनानै जोङो बाहायोब्ला जों हा गुबुंनायखौबो जोङो होबथानो हागोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो हागोन नोंथांनि बायदिब्ला जोङो बैफोर बार आबहावा गुबनायफोरखौ जोङो मा मा राहायै जोङो जेनेबा होबथानो हागोन नोंथां
नांगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोङो बे आबहावा गुबुंनायबा जोंनि बारहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां बिथिङाव जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां जोंनि बार गुबुंलेनाय बा आबहावा गुबुंलेनाया मोनसेल' माबाजों सोमजिया गोबां जों जेरै गोबां नोंथाङा दानि मख'नानै गालांबाय जोंनि अर सावनाय नङा होमब्ला कलकारखानानिफ्राय उखुन्दै गनाय बेफोरनिफ्रायबो जोंनि बे गोबां जोङो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो नोंथां
नंगौ
थिग बिदिनो जोंनि बे जोंनि बे मटर गारि सालायनायफोरनिफ्राय उखुन्दै गनाय बेफोरबो जोंनि गोबां जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो मानोना बेफोरनिफ्राय गोबां उखुन्दै ओंखारो गोसोम उखुन्दैया जोंनिया जुदि नांगौ रोखोमनि बारा जायोब्ला बै ओनसोलाव कार्ब'हाइद्रेटनि माया बिदुङा जुदि बारा जायोब्ला जोङो गोबां मानसिनि देहायावबो गोबां गोहोम गोग्लैयो आरो बेखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय उदां मोनोब्ला बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोनोब्ला जोङो सुबुं माहारिया जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो बिफां लाइ फांखौ जों गायनो नांगोन नोंथां बिफां लाइफांखौ जुदि जों गायोब्लासो जोङो गोबां अक्सिजेनखौ जों मोननो हाब्लासो जोंनि देहाया गोग्गो थागोन आरो
नंगौ नंगौ
मानोना जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला जोंनो नांगौ रोखोमनि अक्सिजेननि गोनांथि जायो अक्सिजेन गैयाब्ला जोंनि देहायाबो माने बारा गोबाव थांनाय थारनाय नङा आरो बेखायनो जोङो आबहावा गुब बुंलेनाय खौ जोङो होबथानोब्ला जोङो साफ्रोमबो मानसियानो जोङो बिफां फांसे बिफां गायो गायोब्ला जोङो जि फां बिफां गायनांगौ होननाय बाथ्रा दङ बेखौ जोङो साफ्रोमबो मावफुंनो हानांगोन आरो नोंथां औ जोंनि लोगोसे जोङो बेयो प्लास्टिकफोरखौ जेनला मोनला गारोब्ला जैरै जोङो नोंथाङा बुंलांबाय रासायनिक मेडिसिन जेरै दुब्लि फोथाराव जोङो जुदि बाहायोब्ला बेफोरो दे जेराव दैयाव दैयाव लगायफ्लानानै लोगोसे बिफां लाइफाङावबो बेफोरो मोनजायो आरो जिब जुनार फ्राबो बेखौ जायोब्ला जेरै बेमार आजार जानानै जोंखौ आरो बेफोरनो जोंखौ उल्थायो जोंनो आबहावाखौ गुबुंले खालामनायाव हेफाजाब होयो आरो बेखायनो जोङो जोंनि बे रासायनारिक हासारखौ जोङो खम बाहायनांगौ नोंथाङा बुंलांनाय बायसा गोबोरखि हासार बोरमा खियानि हासार बिदिनो जोङो गाव बनायनानै मोननाय जेरै जिगाब सेवनायफोरनिफ्राय बिदिनो जोङो दाखोर दालाखौ जोङो दानख्लिनानै जोङो फेसेवना होनायनिफ्रायबो जोङो हासारखौ जोङो अरगेनिक हासारखौ जों बानायनो हायो आरो अर्गेनिक हासारखौ जों अखल बोरमा खि सो माने मोसौ खिनिफ्रायल' मोना जोङो गावबो बेखौ हाग्रा बंग्रानि बिलाइफोरखौ दामग्लिनानै जोंङो बेखौ फेसेवनानैबो जोङो हासार बनायनो हायो आरो आरो लोगोसे जों खानस्रि स्रिनिफोर खानस्रिखौ फिनानै जोङो खानस्रिनिफ्रायबो गोबां हासार बनायनो हायो जाय खानस्रिया गोथौ सिंनिफ्राय बिथां मा-माने खानस्रिफोरा माने हाखौ खौ गोजौ फारसे लाबोयो आरो बेनिफ्राय बिसोरो उग्लिनानै हाखौ गावसोरो खियो। बे खि ओंखारनाया बेयो हासारा जोंनि माइ आबाद बा मेगं ओंख्रि संनायफोराव माने मेगं ओंख्रि गायनायफोराव जोबोर हेफाजाब होयो आरो बे हासार
औ नंगौ।
आरो लोगोसे जोङो प्लास्टिक जाय केरि बेग नोंथाङाबो बाहायो आंबो बाहायो दिनै जों प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनला गारैबा बिथां बेफोरो आरो हायाव सिथाबनानै थायोब्ला बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावा गुबुंलेनाय जायो आरो आरो लोगोसे जोङो अरगें हाजो बिरफुंनाय बांग्रिं मावनाय बिदिनो दैबाना जानाय बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावा गुबुंलेनाया जायो। अरगें हाजोजों बोरै जायो होनना बुङोब्ला जों अरगें हाजोआ जोंब्लावनानै माने बिफां लाइफां बेसेबांबा किल'मिटारसिम बियो खामग्लिलांजोबो आरो अब्ला बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले जानायखौ जों नुयो। आरो बेफोरनिफ्राय दैया ओ खामग्लिनानै बिथां बेफोरो जुदि दैयाव गोलैलाङोब्ला दैयाबो बिदिनो गुबुंले जालाङो आरो
औ
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोङो आबहावा गुबुंलेनाया आरो बोरै बोरैहाय जाबावो।
औ नोंथां जोङो आबहावा गुबुंनाय होनोब्ला जोङो माखासे समाव जोंनि सोदोबबाबो सोदोब गुबुंनायखौबो जों नुनो मोनो बे सो सोदोब गुबुंनाय होनोब्ला जोङो माखासे सुबुं अनजिमा बांनानै जोङो होंगो दोंगो गारि मथर ओं खारनायाव जोङो माखासे हरन गोसा गोसा हर्न दामनायनि थाखायबो जोंनि सोदोबा गुबुङो। बा लोगोसे आथिखालाव जों नुनो मोनो बायदिसिना रंजाथाइ फोरबोफोराव बा रंजानो थाखाय जोङो गिदिर गिदिर साउन्ड बक्स साउन्ड सिस्टेम बेफोरखौ दामो जेरै माने हाखौ लोरि होलायनाय जोङो ओ बेबायदि साउन्ड सिस्टेम दामनायखौ जों नुनो मोनो बैफोरो नांगौनि बारा जोंनि खोमायाव नाङो बेबायदि नांनायनि जाहोनावनो जोङो नुनो मोनो जे आथिखालाव गोबां सुबुंनि माने खोमाया माने जेंना याव जेंना जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो माने। ओ खोनाया जानाय बा बिदिनो माबा मोनसे खानाय जानाय बा सिंनि खोमानि फर्दाया जिनाय बेफोरबायदि माने जेंनाफोरा जोङो सोमजिनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि गोसा गोसा साउन्ड दामनायनि थाखायनो बा बाहायनायनि थाखायनो। आरो बेजों लोगोसे जोङो उम दैनि दैनि गुबुंनायखौ जोङो आ नुनो मोनो। जेरै दै बे दैनि गुबुंनाय जाहोना जाबाय गुबैयै बे जोङो आबादफोराव आबाद फोथाराव बा माइ आबादाव जोङो माखासे एम्फौफोरखौ फोथैनो बा जोङो बैखौ मोजाङै मोजां जाहोनो थाखाय माखासे रासायनारि हासार बाहायो आरो एम्फौफोरखौ फोथैनो थाखायबो जों बायदिसिना जोबोद कारा गोसा गोसा माने ओ मुलिफोर जोङो बाहायो। जाय मुलिखौ होयोब्ला बै ओ दैयाव थानाय माखासे ना, एम्फौ एनला गासिबो जिबौ बेफोर गासैबो माने थैजोबनो हमो आरो ना थैजोबलाङो। दा बेफोरनिफ्रायनो जोङो बे थैनायजोंनो बे मुलिया बेबायदिनो बोहैखारबोनानै उनाव दैया गुबुंले जादों लोगोसे बै ओ बै मुलिजों थैनाय एम्फौ एनला बा जिबौ फोर बेफोर सेवनानै बेफोरजोंनो ओ आरोबाव गुबुंलेया माने बांसिन जासिनो आरो दैया औ लोगोसे ओमफाय आरो जोङो बै ओ टाउन सोहोरनिफ्राय हगारनाय ओ ड्रेननि मैला दै बा लेट्रिन बाथरुम बा टयलेटनिफ्राय ओंखारनाय माखासे मैलाफोरा ड्रेनजों बोहैलांनानै बे दैमा बा लैथोमाफोराव गारजाहैनो थाखाय ओ बेफोर माने दै गुबुंनाया गोबां माने जानो हमदों आरो। जादों। नाथाय जों बे खौ होबथानोब्ला, जोङो बैफोर ओ मैलाफोरखौ जोङो बेफोरबायदि दैमा दैसा एबा जोङो लैथोफोराव खोलैयालासेनो जोङो बेखौ आलादा मोनसे ओ हाखर एबा जोङो बिदि थेबथुमना दोननानै हाखर बानायनानै बेवहाय जोङो हगारोब्ला बा हगारनानै दोनोब्ला बोहैलांनो होआब्ला अब्लानिया जोंनि ओ दै गुबुंले जानाया ओ थिग बेबायदिनो आरो जोङो बै मुलिफोरखौ बाहायालासेनो जोङो अर्गेनिक हासार खौ बाहायोब्ला जोङो बे दैयाव ओ अब्लानिया एम्फौ एनलाफोराबो थैनाय नङा। आरो दैयावबो बेफोरबायदि गाज्रि मुवाया ओ गलाय बन्देर जानानै दैया गुबुंले जानाय नङा। बेफोरबायदिखौ जोङो ओ साननो हायो आरो नोंथां।
नंगौ ओ नोंथाङा गुवारै फोरमायनानै होलांबाय जोंनि बे आबहावा गुबुंलेनि सायाव। जों आबहावा गुबुंलेनाया गोबां बिजोंजों जों जायो नोंथाङाबो फोरमायखानानै होलांबाय। नङा होमबा नोंथां? औ। होमब्ला जोङो जोंनि सावरायनाया ओ गोबाव जाबाय दा आरो जों एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ नोंथां।